हेलौ?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खामगासिनो नोंथां दा?
आङो दायो जिरायनानै ओरैनो दङ।
अ होनोमबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो होमबा नोंथां।
औ
औ। जों माने जोंनि सुबुं माहारिफोरनि जानाय लोंनाय बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमा
औ सावराय जायो।
औ औ जोंनाथ' जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंनि मा होनो मा होनो मैगं थाइगंफोरखौनो बुंनोसै आङो जोंनियाहाय बर'फोरनि ओंख्रि होनना बुङोबाथ' माने जों मा होनो सबाय साम' उलार
औ
माय आरो नारजि अमा बेफोरखौनो जों बुंनो हायो आरो आरो जों बिनि अनगायैबो जोंनि जोंनि बर'फोरा माने गोबां बर'फोरनि ै
आरो
थास' बि ायनायनिफ्रायबो मोनो
औ
गावनो रज'नाय बेफोरनिफ्रायबो जों मोननो हायो आरो जों थास'फोरखौहाय माने थास' बिसंखौबो जानो हायो आथिं आरो माने आस आसुनि गासैबो बाहागो होननानै जों बुंनो जनायखौ लानो माने बे सुरि गोरलैनिफ्रायनो माने लानानै जों जाजोबनो हायो आरो आरो बेनि अनगायैबो दङ जोंहा मैगं मैगं मानद सिब मा होनो आरो सिबुं मैगं माने दाथ' दैज्लां बोथोर गायनाय न जों नालाय दा माने माइफोरावहाय
औ
दङ जोंना बिदिनो दङ दिंखिया खिफि बेन्दों मानिमुनि सिबआ होनो मानि मुनि आरो खानसिंसा धरम फुलबो होनो खायसे खायसे ओनसोलावहाय बेफोरखौ जों मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो जानायखौ बिदिनो माने जोंनि बर' सुबुंफोरा मान गाव गावनो माने बुथुमनानै जानायखौ जोंुनो मोन आरो मान नेचारेल मान मिथिंगायारिानिफ्राय मोननाय माने मिथिंगायारि मोननाय मोननाय मेग लायोब्ला माने जोंनि देहानि थाखायबो मोजां होननानै जों मिथिनो मोनो आरो जोंनि खथि खायसे माने बैफोर मैगं थाइगंफ माने मा होनो जायोब्ला मोजां जायो आरो जों जेरै जों बुंनो थाङोब्ला खिफि बेन्दों ने बेबो माने जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो माने जोंनि उदै सानाय बेगुरनि बेराम आरो आमाय मोननाय बा सान्दुं नांनायफोराव माने बेन् नोंनि मार म होनो ब बेन् नोंखौ खाना लायोब्ला हामो होननानैबो जों मिथिनो मोनो आरो मान निम निम जोंनि थाखाय माने बिगुरनि थाखायबो मोजां आरो स्किननि थाखाय जायो माने जोंहा माने उदै सानायफोर थायोब्लाबो बेखौ माबानो हायो आरो जोङो। बेजों माने फुदुंनानैहाय दुगैनोबो हायो जोङो माने रुनानैबा बिनि मा होनो बेखौ रुनानै जोङो दुगैनोबो हायो आरो माने जोंनि देहाफोरा स्र' जायोबा बेगुरावबो जानाय मा होनो गारायफोर बेफोर माने रानो होननानै मोनथिनो मोन्दों आरो आरो जोंहा गोबां बिदिनो हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं दङ जेरै खायला बारसिखि बिबार बेफोरखौबो जों मोननो हायो आरो। गोबां रोखोमनि जोंहा माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरनि अनगायै माने न'आव गायनायफोरखौबो जों मोननो थांबावो जेरै दाथ' दैज्लां दैज्लाङाव मोननाय मैगं थाइगंखौबो मोनसे आं माने जोगोनार खुमब्रा बल जिंखा बेफोरखौ जों नुनो थाङो आरो आरो बिनि अनगायै दङ भिन्दि आरो मैथा मैथा गोजा, मैथा गोखा माने गोबां रोखोमनि माने जोंनिया बुंनानै बुंख'नो हाया आरो जोंनि मा होनो मैगंफोरखौहाय बुंनो थांङोब्ला गोबां रोखोमनि मैगं जों मोननो थांङा माने जाबाबो जाख'नो हाया माने बैफोर मैगंफोरखौ माने जों माजों माजों संनानै जायोब्ला माजों मा लगायनानै जायोब्ला माने गोथाव जायो जों बेफोरखौ माने संनानै जानो रोंगौ आरो। बिदिनो जोंहा माने मा होनो थास' बिबार अमा बेदर मैथा इदि होनानै जानायखौ जों नु मोनो आरो जों दाथ' मेवा मोनो नालाय मेवाफोरखौ माने अनलाफोरजों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनाथ' माने नार्जि अमा मा होनो नार्जिखौथ' जोंनो नांङो जोंङो जाथारोआनो आरो नोंथांङाबो एसे फोरमायना होदो नामा बेफोर मैगं थाइगंफोरनिबो जानाय लोंनायनि सायाव
औ नंगौ नोंथांङा थिगानो बुंदों जोंङो माखासे मैगंफोरखौ हायो ओ बाहेरनि मिथिंगायारिफोरनिफ्राय जोंङो मोननो हायो। आरो जों माखासे मैगंफोरखौहायो न'आवनो गायनानै मोननो हायो आरोखि। बिब्दिनो जोंङो नोंथाङा दहायनो बुंलांबाय जेरै जोंङो बर'फोर जे ओंख्रि होननानै सिनायथारो ओ नारजिजों अमा बेदर अनलाजों दाउ साम'जों सबाय बेफोरबायदि नंङा होनबा लाफा खारै ओ फाथो खारै बेफोरबायदि आरोखि जोंङो माने बेफोरबायदि न'आव गाव गावनो गायनानै लायोब्ला बायनानै लास्लायस्लाय नोंङो ओ मैगंफोरखौ ओ गाव गावनो हारसिङै गायनानै बा ओ मिथिंगायारिनिफ्राय मैगंफोरखौ बुथुमनानै जायोब्ला जोंनि देहाया जेबो नस्थ' थांङा होननानै जोंङो मोनथिनो हायो आरोखि। मानोना जोंङो ओ दानि जुगावथ' जोंङो गोबां मिथिगौ माने ओ टाउन सहरफोरावहायो मोननाय मैगं थाइगंफोरा गासिबो इउरिया हासार बेफोरबायदि बायदिसिना मुलिफोरजों हायो ओ गायजोबनाय जायो नंङा होनब्ला